नोंथां मा खबर? अ खोनादों दे खोनादों उम नोंथांङाबो खोनादोंब्ला?
औ खोनादों नोंथां दे अब्ला जोंङो टपिकखौ दामनाय देनायनि सायाव रायलायनिसै। आखायाव लानोसै रायलायनो अब्ला एसे सावरायलायनोसै बेखौनो औ बर' बर'आव आ--ओरैनो खै थासो दमनाय देनाय दंङ नोंथां? दा एसे बिखेवना खोनथाना होदो दे आंनो।
बर'नि दामनाय देनाय होनोब्लाथ' गोबां दङ दामनाया हले जोंनि बर'नि दामनाय देनाया मुलुग मुलुगावनो जोबोद मुंदांखा जाबाय नै दाख्लै साननैसो बावैसो बर' नि दामनाय देनायखौ जि आइटेक आव सोनाय जाहैबाय जि आइटेक मोनबाय। खाम ज'था सेरजा सि सिफुं।
उम।
इफोरबायदि आरो जियाइट टेकआव दाख्लैबावैसो सौसिनदेरदों जानाय लोंनायनिबो बागै सोसिनबावदों आरो । बायदि अनला ओंख ख्रि खारै बेफोरबायदि अ जौ लोंनायखौबो सौसिनदों ।
उम बो ओ जोबोद मुंदांखा जाबाय आरो ।
आ
बर' बर' ब'रआ प्राउद बानायनांगौ दा
ओ नंगौ नंगौ बुहुद मुंदांखा आरो गोग्गानांगौ बाथ्रा जोङो बेफोरबायादि जिआइ टेक मोनलायनायखौ लानानै जोंनि दामनाय देनाय जानाय लोंनायफोरखौ लानानै जों बुहुद गोग गानांगवार गोग्गानो माने जों गुबुनफोरा सोङोबा जों बेफोरखौ खोन्थानो हायो फोरमायनो हायो जोंबोदि बेफोरनि बागै एसे धोनि जाहैबाय थुनलाइनि बागै बेफोरबायदि आरो । दा दामनाय देनाय
औ
जोंना खाम दं सिफुं दङ सेरजा दं बेफोर दामनाय देनायफोर खौ जथा थरखा बैसागु बोथोर मोसानाय बा खाना जानाय फोराव मोसानाय बा हाबायाव मोसानाय ।
औ
फुजा खेराइफोराव मोसानायाव जोङो बेफोर दामनाय देनायफोरखौ बाहायनाय जायो । मानोना बेफोर दामनाय देनाय नि गोमसारनायजों बर' हारिनि गोमसारनाय बायदि ग्रोम ग्रोम रायजो जानायखौ जों फोरमायहरनाय जायो बेफोर दामनाय देनायजोंनो जोङो सारा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गोमसार होनानै गुबुन हारिनि सुबुंफोरनोबो एसे फोरमायहरनाय जाहैयो आरो दे जोंहाबो थुनलाइनि बा हा हारिमुनि जोबोद धोनि होननानै बिदिनो आरो दा बैसागु बोथोरफ्रावबो जोङो खाम सिफुं सेरजा लानानै दामो आरो न'खर न'खर बेफोरखौ दामनानैनो जोङो मागिनाय जायो बैसागु बोथोरनि बयनियावबो गामिनि न'खराव गोथार गोजोन सान्थिनि थाखाय गासैजोंबो जोङो न'खर न'खर हाबनानै मिलायनाय बाथ्रा सावरायनाय मोसानाय फोरनाय रंजा बाजा थानायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो नालाय बेफोर फोरबो आइ आइजें आइलाफोरखौनो जों दामनानै रंजायो आरो बर' हारिनि सुबुंफोरा
औ ओम आथिखालनि सेंग्राफोरा ओ सिफुं ऐफोरखो ओ दा बाहायनो रोंगोनना रोंला बिनि सायाव एसे फोरमायबानो जाबाय माने आगोलनि स्राय आरो आगोलनि जुगदो आरो दानि जुगदो एसे डिफारेन्स खालामना एसे ओ डिफारेन्स खामनानै सावरायना होबानो जाबाय
ओम सिफुं दामनाया आथिखालनि सुबुंफोराथ जोङो बारा नुनो मोना
औ
सम माने आथि आथिखालनि सुबुंफोर सिफुं दामनाया जाहैबाय बबेबा मोनसे सिखायनायाव बा मिउजिक मिउजिक सिखायनाय एकादेमीनि जे एकादेमी फोरावसो जायफोर एडमिसन लादों बा माबा लादों आरो साफा सानै सोरबा इउटुब फोरनिफ्रायबो नायनानै सिफुं दामो हायो मोजां मोनग्रा फोरा दामो बिनि ओमफ्राय आरो गोदोनि सुबुंफोरा जाहैबाय गाव मोजां मोननानैनो दामो औवाफोरखौ मोजां माबानानै सायख'नानै नै गावनो बानायो गावनो बानायनानै गावनो दामो दा बर'नि हारिमु बा गोदोनि जारिमिनाव जारिमिननि हारिमु फोरनि बागै फरायोबा जों मिथिनो मोनोदि गोदोनि लावखार गथ'फोरा गावसोरनो बानायनानै मोसौ बोरमा बायदि गुमनायफोराव सिफुं दामनानै जोबोद गोजोननाय लायोमोन आरो बिदिनो सिफुं दामनानै रोजाबनाय मेथाइ मेथाइ खनोमोन
औ
ओमफ्राय आरो आथिखालनि सुबुंफ्रा दामो ओ गावसिनि दसेनि गोजोननायनि थाखायबो आरो बहाबा फांसन मुलुगफोराव फांसनफोराव बा हारिमु माबा माबि बादायलायनायफोरावबो दामनो थाखाय सिखायना लानाय जायो आरो बेफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो सिफुङा सिफङा जाबाय औवाजोंनो बानाय आरो वबा वबा बेलेग बेलेग सिफुंफोरखौ औवा बेलेग बेलेग मोजां सायख'नानै बानायनाय जायो आरो
आजिखालि ओ मदारनाव नायोब्ला बे बे पि बि सि पाइपनिबो थ्रि बानायनाय जायो दानिया।
ओम नंगौ नंगौ प्लास्टिकनिबो बानायनाय जायो हले प्लास्टिकनि बानायोबा बारा मोजां जाया होननाय बायदि आं खोनादों। सोदोबफोरा उत्सार फोरा मोजां जायानो आरो दा दं औवानि फोरबा जोबोद मोजां जायो। बानायनायफोरा जानांगौ। बेयावबो सिफुुङावबो बेलेग बेलेग भकेल माबा माबि थायो। बेसे गोलाव जानांगौ बेसे गिदिर जानांगौ बेसे गोलावबा बे माबायदि गाबो। गिदिर बा बोरै गाबो। फिसाबा बोरै गाबो बेफोरनि बायदि बाय दि खोथा बाथ रा फैयो आरो सिफुंनियाबो गरङा गुदुङा माने बर' हारिमुनिया थ' खोनानाय बायदिबा मोनबा थायो आरो। सिफुंनि गरङा मोनबा बेफोरबायदि थाइगिरनि बिलाइयाबो खंबा, बिखङाबो खंबा। सिजौनि सिरियाबो सिरिबा बेफोरबायदि जों गोदोनि बाथ्राफोराव खोनानो मोनदों। आरो सिफुङा सोरबा बब बा बबबा बबिबा सयथाबो थायो आरो द'था गरंबो थायो‌। बेफोरखौनो आं नुनो मोननाय जा दों।
औ ओम बर' समाजावथ' ओ दामनाय ओ देनायाथ' ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि दं नङा होमब्ला? अ ओमफाय ओ बेनि सायाव बांसिन ओ मानसि फोरा बर' समाजाव आरो ना। मा बुस्थुखौ इउस बानायनाय जायो। बेखौ ओ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? ना गासिखौबो खालामो ना मोनसिखौल' ओ इउस खालामो बांसिन ओ इनि बागै इसे
दानि जुगावथ' जोङो नायो ब्ला खाम बैसागु बोथोराव खामखौ बाहायो आरो सिफुं बाहायो। आरो बिनि उनाव सेरजाफोरखौथ' जों बारा बाहायनाय नुनो मोनला। जथा थरखाफोरखौबो बारा बाहायनाय नुनो मोन
औ गोदोथ' बाहायोमोन आं ओ
उम अब बा अबा थानायफोरा बाहायो। ओमफ्राय खाम आरो सि फुंखौनो फ्राय बाहायो आरो दानि जुग गावथ' आरो मर्दान जुग जाहैबाय नालाय। अबा अबाथ' बाहायबावला आरो।
औ
मर्दान जों बानायनाय आधुनिक। जों बानायनाय बिगियान। बानायनाय। सल' दामग्रा बेफोरजोंनो मोसानाय जायो। आरो
औ आथिखालावथ' गंगना खौथ' नुनानै मोनला ना गंगोनायाथ' जि आइ टेग आव ओ नाम मोननानै दङ दा गंगनाफोरखोथ' ओ नुलानो आं दामनायखौथ' प्रायानो नुवाखै
उम जोंफोरनो दाम नायखौ खोनायाखैबो बारा नुला ओ नुफेरासैबो आरो गोमालांबाय
गुबुन हारिनिफोरासो एसे बाहायो बे गंगोनाखौ बाट ओ ओ खोनानो मोननायदि बर'फोरासो बिखौ गिबि बाहायग्रोदों बाट ओ दा जि आइ टेकआवबो जि आइ टेक आवबो बिरेट नाम दङ जोंनि बर'आवनो बाद ओ ओमबाबो जों ओ दामनो जोंहा बे मोनसे जोंनि थाखाय एसे ओ मा होनगोन बिखौ एसे ओ लाजि
लासिं सिं ओं दा जोङो दामनो माने जों नु फेरासिबो आरो बानायनोबो रोंलिया माबायदि दा जों सिफुं फोर खौनो माथो बारा मोजाङै गोसो होनानै सुनो हाया सिफुं सुनायावबो बहुद आयदा दं नो जोङो बे फोरनि आयदाफोरखौ मोनजोबा सै नालाय जों बारा रोंलांला आरो दाबो गोसो होनानै सिखायोबा रोंगौ आरो रों। जायो आरो सिफुं फोर खौबा उम
ओ गोदो गोदायनिया बेनोमोन आरोना सिफुं दामनो रोंनाया मानो थाखाय बांसिनमोन होनना मिथियोब्ला ओ होनोब्ला मिथिना मोनोदि गोदो गोदाय ओ जेरैओ। नोंथाङा बुंबाय गोदो गोदाय जारिमिनाव ओ फरायनो मोनदोंमोन जारिमिनाव जेनेबा लावखारफोराओ। सिफुं दामोमोन गावनो बाननानै नाया माने बिदि जायो ओ गोदो ओ। बेसोरनि ओ लोगोफोराबो रोङो मानो थाखाय होनोब्ला इसोरनि बि फाफोरा बिसोर फोरोंखायोमोन। एबा बिबौ बिबैफोरा। फोरोङोमोन ओमफ्राय बिदिनो जुग जुग फैबाय थायोमोन आरो ओमफाय मदारनाव नायोब्ला माने जोङो गारनो हम मबाय बेफोरखौ बेनो ओ दिडफारेन्सखौ होनो
नोंथां सिफुंनि दामनाया मानो एसे माबा गोसारदों मानोना सिफुंनि बानायनाय खरसाया जोबोद खम बिबांनि आरो नोङो सिफुं बानायो। बा नोङो जेबो बारा दोरोङारि बा माबा बि गियानारि आयदाफोर नांबाय थाया। सिफुं बानायनायनि मा बाया जोबोद गोरलै। उवा थरसिखौ नोङो। मोजाङै। बासिनानै बा सायख' खनानैल' बेफोरखौ हास'नानै गुदुं सखंनानैबो बानायनो हायो आरो बेनि थाखायनो सिफुंनि खरसाया खम जानायनि थाखाय माने सिफुं दामनायनि माबाया बांसिन नुनो मोनो आरो एसे खाम जथा
अ जथ गथ एसे दामआनो नायोब्ला ओ जेनेबा
आरो हारम'नियामफोराबो जोबोद दाम
औ बेखौ बर' समाजाव मोननो नागिरा नालाय ओ बेखौ गुबुन हारियासो बानायनानै हरो नालाय जों बायनांगौ जायोखायनो एसे दामा ओ एसे बिबाङा एसे ओ गोजौ थाङो आरो बेनो दे अब्ला नोंथां ओ दोनसै नामा
अ दे दे दे जागोन दे दे
ज आरो बाहेराव थांनो नागिरदों माने दे अब्ला औ दे